हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ओ गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आरो खनसेबाव लोगो मोनफिननायनि थाखाय साबायखर औ दा नोंथाङा मानि आयदानि सायाव रायज्लायनो होनदोंमो नफोरमायथिना होनो हागोन नामा एसे एसे?
अ दा आयदा होनना बुंङोब्ला आङो जोंनि बर'नि जिथु दोरोङारि आरो गोदान गोदो आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय दा बेनि सायाव आं एसे सावरायनो सानदोंमोन। दा नोंथाङा गोसो हेफाजाब होनो हागोन ना?
हायो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा?
दा जों आङो नोंथांखौ गोदो जोंनि बर'नि आबाद मावनायनि बागैसो सुंद'यै फोरमायथिनो होग्रोनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां हागोन।
फोरमायना होदो।
आंखौ होनदों ना नोंथां?
औ माने गोदो जोङो माबायदि आबाद मावोमोन बा गोदोनि आबाद आबाद मावनायाव जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जायोमोन दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होयोब्ला एसे मोजां जागौमोन।
थारैनो नोंथां आंनियावबो गोसोआव इमान माने मोजां गैजोबा थेवब्लाबो आं आंनि हानायसेबांखौ नाजासिगोन। दा गोदोनि आ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनि जोंनि आजै आजौ आबौ आबैमोना गोबां माने गोजाम आदबजों आबाद बायदि मावनानै नैबे दिनैनि जौगालु बिगियानसिम माने मोनफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोथ'
आतसा
बांसिन जौगानाय गैयामोन बिगियान बायदिनि
दा ओरैनो गोदो आबाद माव ब्ला आबादारिफोरा मा मा आगजु बाहायोमोन? बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागौमोन ना?
अ नंगौ नों थां गोदोनि आबाद मावगिरिफोरनि आगजुआनो जाहैबाय नांगोल,
औ आदसा।
आरो बे नोंथां औ नंगो जुंखार औ। औ। बिदिनो माने गोसोआव आंनावबो इमान गैजोबा।
औ आस्सा ओरैनो जोङो गोदो हासार हिसाबै जोङो मा हासारखो बाहायनाय नुयोमोन नोंथां? मारै?
गोदोनि हासार हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' बे बिदिनो मोसौ मोसानि खि। बायदिखौ दाउबायदिनि खि बायदिखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो।
माने ओ मोसौनि खि दाउ आरिनि खि जायखौ जों जिबियारि हा सार होनना बुङो नङा होमबा औ। बे जिबियारि हासारखो गोदो बांसिन बाहायोमोन आरो नङा होमबा?
औ।
दा गोदो आबाद मावनायफोराव ओ जोङो बांसिन जिबियारि हासार बाहायनायखौ नुयोमोन दा बे आबाद मावनायाव ओ जोङो जितु नांगो बायदि जोङो आबाद मोननो हायोमोन ना?
बुंनो थाङोब्ला नोंथां नांगौबायदि मोननो थाङा होननानै आं सानोबो खिन्थु
औ आदसा।
बांद्राय बो मुलाम्फा जादों बायदिखौ आं मोना। नोंथां।
दा ओ दानि जि आबाद मावनाय आदब खायदा दा बे आदब खायदायाथ' एसे सो सोलायबाय नङा होमबा? औ। गोदो आबादखो नांगोल जुङाल मोसौ मोसौजों हालेवनानै जों हालेवनानै आबाद मावबोयोमोन दा बेवहाय गोबां सम लानाय नुयोमोन नङा होमबा?
औ
दा बेफोरो सम जिथु गोबाव सम लानायखो जोङो थाखाय दा जोंहा आरोंदायारि जिथु बिगियान जुग जाबाय नङा होमबा? दा बे बिगियान जुगाव जोङो माबायदि आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों?
अ थारैनो नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायावथ' गोबां फारागथि थानाय नुनो मोनो।
अ आतसा।
आथिखालि आजिखालिथ' गोबां बिगियाननि जौगानायजों। गोबां माने आबाद मावनायाव गोबां जौगानायखौ जोङो दानि जुगाव गोबां नुनो मोनो आरो ना। गोदो जेरै बिदि गोबां सम लायोमोन आबाद मावनायाव आरो। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों। सो मानसि मावनो गोनां जायोमोन।
औ औ।
आथिखालनि मुगायाव बुंनो थाङोबा माने एसेल' हायावनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो समाबो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनानै दिहुननो हायो। लोगोसे खस टननिबो एसे खम जायो।
होम
आरो गोदो जेरैबायदि नांगोल बायदिनि खस्थ' मावनाय दंमोन। नाथाय आथिखालाव बिगियाननि जौगानायजों थ्रेक थर फिसानिफ्राय गेदेरसिम लानानै बायदि रोखोमनि हापाद याव हा एवनाय बायदिखौ खौ नुनो मोनसै आरो नोंथां दा बैफोरनि हेफ हेफाजाबै जोंनि आबाद मावनायाव गोबां हेफाजाब मोन्दों होननानै जों बुंनो हायो आरो बिगियाननि जोहै। दा बिगियानखौ जोङो जोंनि जिउ खुंनायनि हेफाजाबगिरि होननानै जों बुंनो हा हायो आरो बिनि तारै।
अ दा एमफ्राय जोङो दा जेहेतु जोङो गोदान मुगायाव जोङो बांसिन थ्रेक्टरजों हालेवो। नङा होमबा बेनिफ्राय ओ जोङो दा आबाद मावनाया दा बेयाव जों जिथु जोलै बाहायनाय नुयो नङा होम बा आबादनि जे जोलै माइ आबादनि जोलै। दा बेफोर जोलैया दाथ' बुंनो थांब्ला बांसिनानो नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय जाबाय। नङा होमबा? दा बे नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय जाना दा जोंहा बेवहाय ओ जोङो बेसेबां रोखोमनि जोङो आबाद मोननो हायो नार्सारनिफ्राय लाबनाय बिदान बाहायनानै जों बांसिन आबाद मोननो हायो ना जोङो गोजाम बिदान जोलै लाखिनानै आबाद मावोब्ला ओ बांसिन बिबांनि जोङो आबाद मोननो हायो?
दा नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' बे बि दाननिफ्राय लाबोबा बांसिन मोननो हागोनखौ आं सानो आरो।
औ औ।
मानोना बियो इसे मोजांखौ आं सानो आरो नोंथां। दा नोंथाङासो मा होनो?
औ दा इनिफ्राय आङो नै मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों बे दा जोङो ओ गोदानारि आबाद मावनाय समाव जों बाहायनाय हासारा बांसिनै जिबियारि हासार जायो ना रासायनारि हासार जायो?
दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां रासायनारि हासारखौ माने बिगियाननि जे बानायनाय माने बेखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव।
दा जोङो ओ रासायनारि हासार बाहायोब्ला जोङो आबाद मावनायाव गोबां जोङो आबाद माइ आबादखौ जों मोननो हायो नङा होमबा? दा बे आबाद मोननायाव जोंहा माबाफोर ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय बाय दि नुयो ना नुवा?
औ नोंथां थारैनो माने बे रासायनारिक हासार बाहायनायनि जाउनाव गोबां उसुबिदा एबा गोबां बायदि माबाखौ जों नुनो मोनो होनना बुंनो हायो आरो मानोना मानसिया रासायनारि हासार बाहायनायजों गोबां मुलाम्फा मोनो जानो हागौ नाथाय बिनि जाहोनाव हानि माखासे गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो
आतसा।
आरो दैजों गलायफानानै दैनि माखासे गेबेंनायखौबो बेजों लोगोसे औ नु नुफानाय मोनो आरो औ। जे बेजों लोगोसेनो जेब्ला बे एम्फौ जानाय मुलि होयो अब्ला बियो मुलिया जेब्लायबो बिदिनो बे माइयावहाय थाफायो बेनो जाहैबाय रासायनिक हासार थाफानाय जायो। बेदिनो मानसिनि मानसिया बेखौनो उनाव जानाय जायो बेफोरनि जोलैजोंनो मानसिनि एसे प्रब्लेम जायो माने एसे
बेराम आजार जानायनि चान्स ओ माबा ओ खा बुया बारा जायो आ रो नङा होमबा आदसा औ औ औ थिगानो। बे बाथ्राया थिगानो जोङो जिहेथु गोबां रोखोमनि रासायनारि हासा र मुलि बा हायो नङा होमबा दा बे रासायनारि हासार मुलिफोरखौ जोङो फोदान जायै बा फेसेवजायै मुवा हिसाबै फाननाय जायो थारमाने बे रासायनारि हासा र मुलिफोरा सेवनानै थाङा। जेराव गारो बेयावनो बेयो जेराव होयो बेयावनो थाबाय थायो दा बेखौ जोङो माइ आबादखौ जुदि जोङो माइ आबादाव रासायनारि हा सार बाहायनानै जोङो बे रासायनारि हासार बाहायनाय माइ आबाद होजायोब्ला निस्सय बे रासायनारि मुलिफोरा जोंनि देहायाव थाङो जाय थोंजोङै दायो ओ थोंजोङै जोंनि देहाखौ थोंजोङै खहा खालामा नाथाय बे रासायनारि मुलिफोरा जोंनि देहायाव थांनानै लासै लासै लासैयै लासै लासै जोंनि देहाखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों हमदांनो हायो आरो दा जोङो जे सेबां जौगानाय आबाद मावदोंब्लाबो जोङो बे मोनसे गाज्रि गोहोमखौ जोङो नुनो मोनो औ फार
खोनादों ना नोंथां हेल हेल खोनादोंना नोंथां